हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय खुलुमबाय खोनादोंना क्लियारनो?
औ खोनादों खोनादों।
अ' नोंनिखौ मा एसे भइसखौ लासै खोनादों?
लासै खोनादोंं।
एबार एसेस बाय गोसा बुंलाय।
अ जागोन दे।
अ' मा खालामदो?
आं दं ओरैनो उन्दुथ'नानै दंथ'यो।
अ अ
नोंथां औ जाखांबाय नोंथाङालाय?
जाखांबाय जाखांबाय बोथोरफोरा बोरै ओरैनो ओरैनो बेदरजों जाबाय। बोथोरफोरा बोरैहाय अखाफोर हादोंनामा?
अखा हायाखै ओरैनो एसे एसे मोफ्लामगासिनो। अखाथ' हाथ'वाखै नोंथांमोनथिंलाय?
जोंनिजायबो हायाखै।
जोंनिथिं बिथिं बिदिनोल' खालामबाय थायो ओमफ्रायो एसे एनै थाइफेनानैल' थाङो अखाया हाथारा।
उम उम आं नोंथांजो मोनसे खोथा रायजलायनि सावरायनि।
औ दे बुं।
माने उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला
औ औ।
बे माबायदि माने गोहोम खोख्लैयो?
उन्दै बैसोआव
मानि मा मा जेंना जेथो प्रब्लेम मा बेनिफिट जायो मा लस माबा जायो जोंहा एदभान्टेज आरो दिडिसएदभान्टेज बेफोरनि सायाव।
अ' एडभान्टेजथ' बुंथ'लां। आङो दिसएदभान्टेजनि सायाव बुंनोसै।
अ एदभान्टेज जाखाया उन्दै बैसोआव हाबा जाब्ला जाहा एसे
औ प्रब्लेम जायो उन्दै बैसोआवथ' मानसिफोरा हाबा जायो। मोजां मोनलायनानै इदिनो जायो। ओमफफ्राय बेनि उनाव मा जायो? गथ' बैसो जाहैबाय नालाय उन्दै ओमफ्राय बेनि उनाव मा? जाहैयो। जेनेबा गावसोरथ' बिमा बिफानि सायावसो जाखायो। बिनिफ्राय ओ मा जायो?
माने उन्दै आं बुंनि एबार होनबा नोंथाङा माने नोंथां बुंनाय आरि आरोना?
अ अ' उन्दै बैसोआव जेनेबा हाबा जानानै बिसोरो खामानि गैया दामानि गैया हाबा जालां सिगोन ओमफ्राय बिमा बिफानि सायावसो जाखायो नालाय ओमफ्राय खामानि मावनोथ' रोंखाया फरायनायखौबोथ' सा ससेयावनो गारनानै हाबा जानाय बायदि जाहैयो नालाय। उनाव इदिनो दावराव दावसिया बांलाङो बेनि सायाव उनाव गथ खांसिगोन गथ जोनोम होसिगोन। बेनि सायाव उनाव नांलाय खमलाय बेफोरबायदिनो जालाङो आरो बेनिफ्रायो। उनाव बेफोरबायदिनो एसे देरबा ओं नुदों। औ ओमफाय नु मा मा होनो एसे औ
माने उन्दै बैसो सोआव माने हाबा जायोब्ला जा खायसे मानसिफोरा उन्दै बैसोआव जाबा जाबाय एसे इलेगोलबो जा जायो आयेन मथे नङा होनबा फारसेथिं आरो जों मिसुर जाया लासिनो हाबा जायोबा जा एसे ओ गथफोरावबो गथफोरनियावबो एसे एफेक्ट गोलैयो आरोना नोङा होमबा आरो नोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय लोगो जा फाइनानसियेल प्रब्लेम जायो जायनि थाखाय नखर दानायाव जा प्रब्लेम सोमजिहोयो नोङा होमबा जों केरियार जाथयै सेथेलनो लायोबा सेथेल थि जाथयियावनो जोङो मा हाबा जानानै लायोबा माने जाहा बुहुद प्रब्लेम फैयो आरोना संसार जानायाव आजिखालिथ मा होनो फैसा नङाबानो जाया नङा होमबा
जाया
फैसा नांगो जोंनो स्कुल गथखो फोरोंहोनो फैसा नांगो आरो बिदिनो मा होनो जोंनिया नखरनि बाजार साजार खामनायावथ माने खानसेयाव बहुत फैसा नांगौ जायो
औ आरो मा होनो बिसोर जेनेबा उन्दै बैसोआवनो हाबा जाबाय नालाय देरनानै थाङोबाथाय उनाव नांलाय खमलाया बारा जायो जेरै जे जे
ओ माने जेंना जेंथा बहुत प्रब्लेम गोलैयो आरो माने आडारस्टेन्डिंजो माने माने नै आं बुंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जाहैबाय एसे बुजिलायनानै जा-जानाय जाया
जास्ट माने मोजां मोनलायनानै इसोर हाबा जायो आरोना जास्ट माने गोथौवै दिब्लि साननानै एसे आडारस्टेन्ददिं जालाय नानै इसोर हाबाखो जाया थारमाने नोङा होमबा
औ इनिफ्राय उनाव गावसोरखौनो जेनेबा बुजिनो औ खोनादों बुजिनो साननो रोंबाथाय हिनजाव गोदान बा हौवा गोदान बेफोरबायदि नागिर फिननाय जायो आरो जेराव दा बेलेग हिनजाव जों हाबा जा खानाय हिन्जावानो बेेलेक हौवाजों खारलांनाय हाबा जाखानाय हौवायानो बेलेग हिनजाव लाबोनाय
माने ओम ओम ओम आरो बहुद ता माने इदिनो जों जोंनि बर समाजाव नुनो मोन्दो माने उन्दै बैसोआव हाबा जानानै खायसे लाइफफोरा बर बरबाद गावसोरनि लाइफआबो बरबाद जाबाय फारसेसिं गथ गथायखौबो जों मोजाङै माने गाइड होनानै माने मोजाङै फोरोंलांनायखौ नुनो मोनाखै आरो गथ गथायनि लाइफखौबो बरबाद
औ गथ गथाइनि लाइफआबो बरबाद जालाङो जेनेबा इसोर बुजिनो बो
नखखो मोजां सामलायनो रोंला गा हौवा हिनजावनो एना एनि हारसिं ग गथाइखो आरो मोजां फरायनाय सरायनाय दिथा होनो रोंला मोजाङै जोथोन लानो रोंला
मानोना गावसोरनो फरायनायखौ सा ससेयावनो गारना फैखानाय नालाय
ओ आरो इखि आरो एसे फैसा थाखा थाबाबो एसे प्रब्लेमा फायोना जोंनिया फैसा थाखानिनिबो जायो गावदो गाव एना एनि
बिनिखायनो दा उन्दै बैसोआव थाब हाबा जायालासिनो आरोना गावखौ इन्डिपेन्डेन्ट खालामना लाग्रोनाया बुहुत गोनां दानि जुगाव
गोनां गोनां गोनां गोनां आरो हाबाखोबो जोङो सोरनिबा महर मुस्रिखो नायनानै हाबा जानो आरो ना आडारस्टिन्डिंद जालायनांगो आरो ना एसे बुजिलायनाय बिनि केरेक्टारखौ नायनांगौ मिलायनांगौ नङा होमबा माने महरफ्रा खाननैसोल' आरोना माने केरेक्टारा
जेरै हिन्जाव गोदाना दान थाम सिखा गोदा सिखा गोदाना सानथाम बेफोरबायदि होननाय जि बाथ्राफोराव दं मोनसे
उम-उम।
उम।
माने उन्दै बैसोआव हाबा जाबा जुदिया मामोन मोनसे दाख्लैथ' आयेन दिहुनदोंमोन मानो होन बायल'बि माबानि ओ अखमनिया माने हमनाया खनैसो सोलिदोंमोन ना
औ जिदाइन बोसोर जायिफोरखौ
ए उम।
उम आइयेननि बेरेखा बेैफोर खामानियाथ' आरो गोबाङानो नुनो मोनदों बेबायदि हाबा जायोब्लाथाय आरो हिनजावफोर खौ नायनांगौ गथ' बायै बायै साइकेल सलाय सलाय मना लायै लायै हाथाय -बाजाराव मेगं फानथिंनाय नुनो मोनो बहुद
जोंनि बर'आवथ' इदि जादो माने खायसे माने उम बिदिनो बुहुतनि न'खरफोरा नस्थ' जालांदो जोंनि ओंखायनोथ दाबो माने माने इमान डेभलप जायाखै आरोना जोंनि बर' समाजा माने उन्दै बैसोआव माने उम।
न'आव हाबा जाखांनानै न'आव हौवाजों नांलायनानै नांलाय खमलाय जानानै गारलायना न'आव थाफैफिननाय बेफोरबायदि जायो आरो। आंनिबा बेफोरखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा आंनिबाथ'
उन्दै बैसोआव हाबा जानायाथ' जोंनिया माने मोजां नांखाया माने बुहुत माने जोंनिल' नङा न'ख खरैनो नङा माने गामि जोंनि हारिनि गामिनि बहुत माने इसोरो माने गोहोम खोख्लैयो आरो एफेक्ट खालामो आरो थारमाने माने गामि पुजा उम गामिफोरावबो मोजां मानसि एसे मिचुरि जानाय मोनसे एसे माने दा मोजां साननो हानाय मानसि जानांगोन नङा होमबा मोजां बुजिनाय मानसि थानांगोन मोनेस गामिया मोजां गथ' गथाइखोबो मोजाङै माबा खामनो रोंला बेब'हार खालामनो रोंला मोजाङै गाइद खामनो रोंला फरायहोनो हाला मोजाङै होमबा बेफोरबायदियावथ' गामियावबो जा मोजां जाया। गावगायनि न'खराबो थांबाय गामियाबो थांबाय समाजाबो नस्थ' जानो नागिरो नङा होमबा
गावनि फरायनायफोरखौ फोजोबना ला लानाया मो गोनांथिथार आरो
हारिखो जौगा होनोबाथ' जों साफ्रोमबो मानसिया मोजां जानांगोन
सोलोंथाइबो नांगौ हारिखौ जौगाहोनोबाथ' औ
थासैबो बिथिङावनो जोङो माने जौगानांगोन नङा होमबा ओमानियासो मोनसे हारि जाथ थि न'खरफोरा दावगालांगोन आरो ना थाइ बेफोरनो जोंनिया दाबो माने बर'फ्रा इमानलि माने मा होनो इखो जु बे गुबुन हारिफोरबायदि मोजाङै डेभलप माने मोजां दासिमबो जों फाइनेन्सियेल उइकार सेक्सनाव गोलैयो दाबो माने बो जो माने मानलि हा हायार सोलोंथाइ लानो हाया ओंखायनो न'खरफोरा जोंना गाज्रि जालाङो आरोना उन्दै फैसोआव हाबा जानानै जों गथ' गथायखौ मोजां फोरोंनो हाला गावनो गावबो आरो मोजां उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै फैसा थाखानि प्रब्लेम न'खर दानायाव
औ बाथ्रा मिलायलायै गोरोबलायै जालाङो आ
बिदिखौ नुनो मोनो आरोना
हायोबा जों इफोरनि बागैबो माने हायोबा जों एवारनेस लानांगौ जायो आरो ना प्रग्रामफोर मिथिं सिथिंफोराव गामि गामि थिगबो जादों जोंनिया माने आसामनि ओ मान जेनेखा आं आयेन बानायनाया दाख्लै बानाया थिगबो जादोंमोन नङा होमबा हाबा जागोन माने नों आङा खहा जायाबाबो माने हारिनि जाथिनि खहा जायोना इसोर प्रब्लेम खालामो नङा होमबा नोंगो नाथाय बिसोरसो संसार जादो बिसोर बिदि नङा आरोना गासिबो मोजां जाबासो माबाया मोजां जायो समाजा एबा मोनसे स्टेटआ मोजां जायो। बेफोरबो माने जोंनि माने मोनसे हारि दानाय बा जोंनि ओनसोलाव माने गोहोम खोख्लैयो आरो
औ
बेफोरबायदि जों बहुद प्रब्लेम नुनो मोनदों आरोना जोंथ' गामिफोराव नुयो।
औ। अखाफोर हादों नामा?
अखा हायाखै हाथ'वाखै अखा हानायालाय
खोरोमला गासिनो
उ।
ह
होमबा जोंनिया उन्दै बैसोनि सायाव रायलायनाया माने फुरा एखिनियानो आरोना मोजाङै जा उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा बहुद प्रब्लेम जायो न'खरफोरखौ मोजाङै सुंथानना ला न'खर संसार जानायाव प्रब्लेम जायो आरो गथ' गथायाइखौ मोजां खालामनाया आरो जेंना
औ।
बे खिथि माने जोंनि गामिनि न'खरनि बुहुत माने खहा खालामो लोगोसे जा इनभारमेन्ट एबा हावायाबो गाज्रि जायो आरो ना।
औ।
दे होमबा नोंथां दे माने एखिनियावनो दोनथ'सै ना रायज्लायनायखौ।
औ दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।